हेलौ नोंथां
हेलौ
नोंथाङा खोनादो ना
औऔ खोनादों ओ नोंथाङा खोनादोंना अह ओ
खालामगासिनो
औ नोंथां आं दं ओरैनो नोंथाङालाय
अ आंबो दोङो ओरैनो सिगाङावनो नोंथांनिसिम ओ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिनाय थाबाय ओ नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोना बेनोदि ओ दासान्दि जोंनि नैबे ओनसोलाव सोलिबाय थानाय मोनस से ओ जोंनि गेजेराव सोलिनाय। जितु जों बयबो। दाय होननानै ओ। फिसियो बे गय फिथाइनिफ्राय बागै आं नोंथांनाव ओ। मोननैसो सोंथि सोंनो नागिरो बा मोनथिनो लुबैदों बे गय फिथाइखौ जों मा-मा बाहायनाय जायो आरो बे गय फिथाइया जोंनि। थाखाय बेसेबां हेल' बेखौ आं नोंथांनिसिम नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुगैदों आरो।
औ नोंथां होनो हागोन जोंनाव गय फिथ थाइखौ मा-मायाव बाहायनाय जायो होनब्ला नोंथां? जोङो गय फिथाइखौ बिदिनो थोगि एबा ओ बाथौ बावनायफोराव जोङो होनाय जायो आरो बिदिनो हाबा बिदिनो। गोबां गोथार-गोथार बिदि बाथौ बावउनायाव जों होनाय जायो। आरो औ। आरो बिदिनो ओ जोङो गयफोरजों मा-मा बानायनो हायो होनब्लााथाय बिदिनो गयखौ जोङो दानखावनानै बिदिनो सुपारि बानायो बानायनानै जोङो बे ओ बेफारि बेफार-फालांगिफोरनो फानहरो बिनि उनाव बिसोरो बे गयखौ बिदिनो ओ जाग्रा मुवा जेन'बा जेरै सिखर बिमल दिलदार बेफोरबायदि बायदि-बायदि बायदि बानायनानै बिसोरो ओ। दुखानफोराव फाननाय जायो आरो। आ नोंथां औ। नोंथाङा ओ बुंनो हागोन नामा गय बिफांखौ माबोरैहाय गायनाय जायो?
औ हागोन नोंथां। गय बिफां गायनायनि सिगांथ' जोङो गय खौ जेब्ला जों गयनि जिथु फुलि बेखौ जोङो गय फिथाइनिफ्रायसो मोनो नालाय
सिगाङावनो ओ गय। जाय गयखौ जोङो जावायगोन बा फुलि बानायगोन। हा बे गय बेखौ जोङो सिगाङाव फोमोनना लानाय जायो बिफाङावनो दाबे जाहाथे जे बियो मोजाङै रज'यो बा मोजाङै गाजा बेरो बेनि थाखाय जोङो बेखौ आ सिगाङावनो मोजाङै फोमोनना लानाय जायो आरो नोंथां। नोंथाङा खोनादोंना आंनि आवाजखौ? औ औ खोनादों बेखौ माने जोङो फोमोनखांनायनि उनाव ओ जिथु बेखौ जों बिफांनिफ्राय हानगोन हाननायनि उनाव ओ बेखौ मोनसे जों जागा लानानै बेखौ बे हाखौ गुरै खालामना लायो खदालजों जावनानै बे हायाव गुरै खालामनानै बे जों गय फिथाइ बे गय फिथाइखौ जोङो लारि लारि लारियै हानि बाराद्राय गोथौआवबो नङा आरो बांद्राय सायावबो नङा थां गय गय फिथाइनि ओ खावसे बाहागोखौ हायाव आरो बिनि खावसे बाहागो फोजोङो सिङाव सि ओ सायाव दहननानै जों बेखौ दोननाय जायो आरो बियो साननैसोनि उनाव बा हाप्तासे बा हाबथानैनि उनाव बेयाव गाजा बेरनायखौ जों नुयो आ जायगा जाया उनावहाय बिफां जाबोयो आरो दा बेबादिनो जों बेखौ बेबायदिनो बिफां फुलि बानायनायनि उनाव जोङो ओ इसे सम नेनांगौ जायो। आ जों बेखौ बबेबा जायगा लानानै बे थाब जायो आरो नोंथां। ओमफ्राय बबेबा बबेबा जायगा लानानै बेयो इसे सम लायो
बायदिनो ओ जेब्ला बेयो देरगोन। बा बेयो ओ बोसोरसे बा बोसोरनैनि उनाव बे फुलिखौ जोङो ओ गायस्लायनाय जायो आरो बे फुलिखौ जोङो ओ फुनानै लाबो बा एरखुनानै लाबनानै बेखौ जोङो मोनसे उम फोथाराव जाय फोथाराव गायगोन बे फोथारखौ जोङो सिगाङो हा साफ-साफा खालामनानै लाग्रोनाय जायोबा बेयाव हा खनसे हालेवगारनाबो लानाय जायो। ओ बे जायगाखौ साफा खालामनाय जायो आरो माने बेनि उनाव बेहाय जोङो बेयाव बे गय बिफांखौ ओ जेरै जेराव जों जावायदोंमोन बेनिफ्राय जावखुनानै लाबो बोनानै जोङो बै जायगायाव उम बेसेबां गोजानाव गायगोन बेखौ नायनानै बेनि जानथायखौ नायनानै बेयाव मोनफा मोनफा हाखर बानायनाय जायो बे हाखराव जों बे फुलिखौ लांनानै ओ गायहैनाय जायो आरो बेबायदिनो बेयो उनावहाय लासै लासै बेखौ देरबोयो आरो बेखौ जोङो नायनोबो गोनां जायो बेयाव दै नां आरो बेयाव हाग्रा जानाय बेखौ जों साफा खामनांगोन बेबायदिनो जोङो उनावहाय फिथाइ थाइजासेमालादै बेखौ सामोल लानांगौ खा जायो आरो दा बेनिफ्राय ओ नोंथाङानि न'फोराव माब्लाबाफोर बेबायदि गय गायनायखौ नुफेरदोंमोन नामा बेखौ आं नोंथांनियाव सोंनो लुगैदो आरो
ओ जोंनिया जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो जोंनि गामि गामिबो बिदिनो ओ गय बिफां ओ गायनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो बिदिनो फुलिखौ ओ खायफा खायफा न'आवनो जावायो नाथाय ओ खायफा खायफाहाय बिदिनो बायनानै लाबोनायखौ जों नुनो मोन आरो नोंथां ओ औ नोंथाङा दा बुंनो हागोन नामा ओ दा जोंनि गयनि बेसेना बेसेबां जौखोन्दो आलागै थांदों?
अ गयनि बेसेन होनना बुङोबाथ' बे मोनसे गयनि फिथाइनि बेसेना। ओरैबायदि मोनसे सम लानानै बेयो ओ गोबां सिङावथायो। आरो मोनसे सम लानानै बेयो गोबां गोजौआवबो थाङो दिनैनि बेलायावनो ब्ला जितु जोंहा गय फिथाइा मोनो बे मोननाय सम समाव जनो बांसिन जों गयनि रेटखौ गोजौआव थांनाय नुयो आरो दा गय जे ब्ला गया गोरलै जागोन बा गोथां जागोन बेयाव रेटआ खम जायो आरो। जेब्ला ग्रेटआ एसे गोबां जायो दा थिग बे हिसाबै ओ जोंनि नैे बे ओनसोलाव बे ओनसोल लाव जोङो दासान्दि ओ द'जिनिफ्राय स्निजि बा दजिबा बेफोरबायदि खौ सोलिबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों दो आरो दा बेबायदिनो नोंथांनि जाय गेवबो ओ बेखिनियानो सोलिदों ना बेनिख्रुइ बांसिन सोलिदों नोंथां?
नोंथां नोंथाङा दा जेरै बुंलांदों जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो सोलिगासिनो ओमफ्राय नोंथाङा आदा मोनसे बाथ्रा बुंबावनो हागोन नामा नोंथां जा ओ नोंथांनि मिथिनायाव जोङो गयखौ मा मा ओ बाहायनाय जायो एबा मा मा खालामनाय जायो?
औ हागोन नोंथां ओ। गयखौथ' जों सरासनस्रायै जोंनि नैबे ओनसोलाव बा जोंनि बे आसाम रायजो हिसाबै जोंहा गया मोनसे मान गोनां। बेखौ जोङो बे गयजों जों सुबुंजो सुबुं मान बावलायनायावबो बे जोंनो खामानि होयो। आरो लोगोसेनो बे गयखौ जोङो आलासि दुलासि फैयोब्ला जोङो नांथारगौ जायो। बे गयखौ जोङो ओ बे गय फिथाइखौ जोङो ओ सिंखाव अब्ला बेनि सिङाव जोंहा मोनसे गथा बुस्थु जिथु जों गय होनना बुङो। बेखौ जोङो स्था स्था मोनब्रैबो बानायो खायसे आरो बेखौ मोननैबो बानायो। दा बेख बे मोन ब्रै खान्दि बानायनाय गयखोनो जोङो जोंहा मोनसे लोगोसे गयजो जानाय दङो जायखौ जों बुङो फाथै। बे गय फाथैखौ जोङो आलासिनो होनाय जायो आरो दा बेनि उनावहाय जों गय फिथाइखौ आलासिनो होनायल' बे नङा बे गय फिथाइनि फ्रायनो जोंहा गोबां मुवाबो बानायनाय जायो नोंथां। ओ जेरैहाय गय फिथाइनिफ्राय जों गाब बानायो होननाबो मिथियो आरो बे गय फिथाइनिफ्राय जोंहा गोबां ओ जेरैहाय हो जोंनि बे नै दखान फाहाराव जों जायखौ नुयो जेरैहाय थिखर मजा बिमल बेफोर बायदिबो बेखौ बानाय बिनाय जायो। आं जोंनि नैबेनि फ्राय लांनानै बेखौ गुबुन जायगायाव बेखौ मानेहाय आ बेबायदिनो मिसिङाव सोनानै बेखौ आलादा आलादा रोखो रोखोमनि मोनसे ओ जानाय मुवा बानायनायखौबो जों नुयो आरो लोगोसेनो जोंनि नैबे ओनसोलाव बे गयखौ ओरैबायदियावबो बाहायो जायखौ जों बुङो बे गयखौ फोराननानै बेनिफ्राय जोङो सफारिबो बानायो आरो बे गयखौ जोङो हानि सिङाव फबना दोननानै बेखौ ओ मोनसे जानायाव मोदोमफ्रुनाय बा जानो मोजां मोननाय मोनसे बेबायदिनो हा सिङाव फबनानै दोननायबो जायो आरो बेखौ हा सिङाव फबनायखौ उनाव बुरखांनानैबो जों फाननाय आरो बेखौनो जों दखान फाहाराव सुबुंफोरनो जानो थाखाय फाननाय जायो आरो बेखिनिखौ जोङो नुयो आरो दा नोंथां दा नोंथांनिसिमबो आं गयनि बागै गोबां खोथा मिथिना मोनबाय। बेखायनो नोंथां नोंथांखौ आङो साबायखर बावहरो। बेबायदि मिथिहोनायनि थाखाय।
औ। ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाहोलांबाय नङा होमबा
औ नोंथां।
आसा खालामो नोंथांजों आरो फिन खनसे बिदिनो ओ गयनि एबा गोबां गोबा गोबां बिदिनो बाथ्राफोर सावरायफिननो मोनगोन होननानै।
औ नोंथांनिसिमबो आसा
औ औ नोंथां दे बिदिब्ला औ दे।